हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनो हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सोलाबगोन ना?
नोंथां सोलाबगोन दे नोंथाङा माय दाननि सायाव रायलाइ नोसै नामा
औ बिदिब्ला दै दैनि सायाव सावरायलायनोसै नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोना होदो दे। औ दे।
दैयाथ' जों सुबुं माहारिनि जिउ होननानै बुंजायो बुंनो थाङोब्ला सुबुंबा जों बुहुमाव थानाय जेसेबांखि जिब जुनार दाउसिन दाउला दं माने दै नङाब्लानो जों रावबो थांनानै थानो हाया आरो। मिथिबायना?
औ औ।
नैबे दैयानो जों जिउ जिबिनि जिउ होननानै बुंनो हायो आरो जोङो।
औ।
दैखौ जों आरो ओ सोरांनायनिफ्राय लानानै माने दै नङाब्लानो जोङो थांनानै थानो हाया जेरै सोरां जेननाय लोगो लोगोनो जेरै मोखां सुनाय दुगैनाय संनाय खावनायाव बाहायनाय माने जेरैथिंबो आरोना फारफ्रोम बिथिंमावबो जोङो दैखौ एंगारनानै जोङो माबानो हाया आरो खामानि मावनो हाया। ओंखायनो दैया जोंनो लोगोसे नांथारगौ
औ होनबा आंनो एसे फोरमायनि औ आं फोरमायनो एसै नों थांनिसिम। दै होनोबाथ' जों मिथिखायो बयनोबो नांगौ जायो माने बुहुद गोनांथि दैखौ नों जेरै होनलां दों दैया जोंनि जिउ होननांसिगोन जों जिउखौनो होननांगोन माने जों दैखौ माने दै गैयाबानो जों थानो हाखाया नालाय जोङो दैखौ गिबियाव जोङो औ जों दैखौ मोननो थाखाय जों माने फख्रिफोर गायनानै ला मा होनो फख्रि बेफोरावबो मोनो माने दंखल बा थेंखल बिदिनो ओमफ्राय मा होनो बेखौ दैखर। दैखर होनो न' दैखर इदि गायना लायो। औ न' न' गायना लायो जाहाथे जोंनि माने जों नांगौ समावनो बाहायनो हायो जेरै बे नों दहाय बुं बुंदों जेरै फुङावनो जों सिखारनाय लोगो लोगोनो
औ।
दै नांगौ। बेहाय जों बे दंखल बा दैखरनिफ्राय जों बाहायनो हायो माने जों बेखौ जमा खालामनानै दोननोबो हायो इदि। बिदिनो जोंहा न'खर न'खर थायो। न'खर न'खर माने द्रामफोर थायो बिदिनो गिदिर गिदिर। दै दोनग्रा माने जायगा थायो ओम आरो जों बिदिनो औ औ जों बिदिनो आरो दैखौ मोजां गोथार लोंनो थाखाय जों न' न' थायो माने गोथार माने साफा लोंनो थाखाय माने इहाय औ बेहाय माने जोंहा फिल्टार ईदि बायदि बायदि रोखोमनि माने। बहायनानै लानाय थायो न' न' ओं साफा। औ दाथ' गोबां माने टेक्न'लजि नालाय बुहुत बेलेग बेलेग थायो माने सोरनाबा माने लाइननि थायो सोर जों आरो गामि गामि हाजो गामि सिं सिंफोरनि न'खरावथ' बयनावबो फिल्टारानो थायो। जायखौ जों सिमेन्ट सिमेन्ट जों बानायना लायो। दा जों हाथाइफोरनिफ्राय बायना लाबोयो बेजों जों माने बेखौ बायनानै जों दै मोजांखौ मोननो हायो आरो आमफ्राय बेखौनो लोंनानै जोंनि माने देहाया गोजोननायखौ लानो हायो जों बेनि अनायै जों गिबियाव हाथाय हुनो थाखाय ब्रासनि थाखाय माने ब्रास जों हाथाय हुनो थाखाय जोंनो दै खौबो नांगौ बेहायबो दै नांगौ जायो आरो बेनि अनगायै जों आथिं आखाइ सुनो बा मोखां सु नो बा इदिनो दुगैनो बायदि बायदि औ औ औ बे सोबाव माने जोंनो दैखौ नांगौ जायो बिनि अनगायैबो आरो जोंनो। ओंख्रि ओंख्रि संनायाव जों माने ओंख्रि संनायाव जों दै गैयाबा बोरै संना जागोन बि बिदि जायो जोंनो माइरंबा ओंखाम संनो थाखायबो जोंनो दैखौ नांथारगौ। माने दै गैयाबानो जों थांनानै थानो माने मानसि माहारि बा इदिनो सुबुं माहारिबा इदि माने जिब जुनार गासिनिबो दैखौ माने इम्परटेन्टथार आरो माने गोनांथार जों बे दै गैयाबानो माने औ जों बे दै गैयाबाबो माने थांना थानो हाखाया आरो जेरै जों दा बुंबाय आं। ओंखाम ओंखाम ओंखामनिफ्रायबा जों सोबनिफ्रायनो माने दैखौनो जागायनायनि फ्राय दैखौनो नांगोरखागौ। जेरै जों माइरं सुनायावबो दै नांगौ औ जों जेफा गिबियावनो माइरं सु दै नांगौ आरो बिदिनो ओंखाम संनोबो कुकारबो थौआव होनाय समावबो जोङो दै होनानै संनांगौ जायो नङाबाथ' बे रुइया मोना नालाय जोंनो दैखौ गिबियावनो नांगौ माने ओंखाम संनायावबो बेनि उनाव आरो जों ओंख्रि संनायाव बुङोबा जों। जोंना ओंख्रि संनायावबो दै होआबा बोरै ओंख्रिया जागोन बेबायदिनो जों ओंख्रि संनायावबो दै होनांगौ जाना फै फैयो थिग बेदिनो गोबां रोखोमनि माने ओंख्रि जानाय लोंनाय सबावबो माने दै खौ बायनाय जायो आरो जोंना आरो ओंखाम जानाय समाव जों दै लोंनाय जायो। दैखौ जों ओंखाम जानाय समाव लोङाबाबो जाया जोंनो ओंखाम जानाय समावबो दैखौ नांगौ जायो माने सोब समाव माने मानसिनो माने सानसे नि दिनाव गोबां टाइम माने दैखौनो नांखागौ माने नांबाय। थाखागौ जायो आरो बेखायनो जों दै गैयाबानो माने औ माने जों दै गैयाबानो सुबुं माहारिया थांना थानो हाखाया माने जिब जुनारावबो थांना थाखाया औ
उम जोबसिनबार माने गासैबो आरो ना एम्फौ एनलानिफ्राय लानानै
औ दे नोंथाङानो बुंगोर होनबा
औ दैखौ जों
अ
गोजौनिफ्रायबो मोननो हायो नङा होमबा ना?
औ औ
गोजौ जेरै बे सान्दुंनि खफ'जों बिदिनो गोजौआव बे खफ'आनो दावखोनानै जोमै महर लाहैनानै ओमफ्राय बे जोमैयानो बुहुमाव अखा महरै सोमजिनानै गेलेफैयो आरोना गोजौनिफ्राय अखा आरो जोहाथ' बे बुहुम बिखायाव मोननाय दंखायो नालाय। जेरै जोङो दैखौ बहा बहा मोननो हायो होमबा। दंखलाव दैखरनिफ्राय आरो निजिरा- दैमा दैसा बा फख्रि जों बेफोराव मोननो हायो आरो ना। आरो जों बे दैखौ जोङो जोथोनै लाखिनाया जों साफ्रोम सुबुंनि गोनांथि। मानोना जोङो बे मैला दै बा लेथ्रा दैखौ जोङो लोङोब्ला जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि बेमार आजार सोमजिनो हागौ बेनिखायनो जोङो फिल्टार खालामनानै बा गोग्गो दै फुदुंनानै गुदुं खालामनानै लोंनाया जोबोर गोनांथि होननानै आं सानो आरोखि माने मानोना जों फुदुङोब्ला बे जिउसा बिजानुफ्रा थैयो नालाय। बेखायनो गोदनानै लोंनाया गोनांथि आरोखि।
औ औ बि दिनो आरो दैखौ बुङोबाथ जों गोबां माने मबेयाव बाहायनाय जायो जेरै जों मा होनो मैगं-थाइगं गायनायफोरावबो दै नांगौना माने मा माइ आबादफोरावबो गोबां दै नांगौ जायो दंगफोरनिफ्रायबो दै जेराव जों गामि दथायाव बिदिनो माइ गायनो माने दुब्लि फोथाराव लांनो गोनां जायो जों दंग दंग दैखौ लानानै थाङो। बेवहायबो जों माने माइनि थाखायबो दै नांगौ जायो आबादनि थाखायबो दै नांगौ जायो माने जों माइ मोनसे सुबुं माहारिया माने दै गैयाबानो थांना थानाया बिदिनो जों दैखौ आरो रैखा खालामो औ जों आरो दा दैखौबो रैखा खालामबा जोंहा गोबां माने सहाय जायो जेरै माने हासार सारनायफोराव जोंनि माने दैफोरा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जेराव बे हासार सारनाय जायगाया माने दलहा जायगाथिं जेरै बोहैलाङो दैबा दै दैमाजों बे दैमायाव बोहैलांनायाव जोंनि दाब दाब गामि माहारि गामिफोराव आरो ना। गामिफोराव माने बिदिनो दैमा दैमा दुगैनाय मानसि सुबुं बिदिनो माहारिखौ नुनो मोननाय जायो। बे माने जोंनि देहाफोरा मानेहाय गाज्रि जानायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरै रै मानलुुमान लाबा देहा सिङाव देहा सिङाव बिदिनो बेमारा दैया हाबलांनानै जोंनि देहा सिङावबो खहा खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बिदिनो गोबां बेमार जानायखौ जों माने बिदिनो दै लेथ्रा बा दै खहा माने दै लेथ्राफोरनिफ्राय जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बेखायनो जों माने दैफोरखौ मोजां साफा लाखिनाया मोजां। जेरै जों लोंनायफोरावबो जों जेरै मोजांखौ माने सरनानै लोंनाय जायो बेबायदि बिदिनो जों दैखौ सब समावबो जेरावबो नांगौ जायो नालाय। जों दैखौ मोजाङै लाखिनाया गोबां मोजां मोजां जायो आरोना नोंथां।
आरो दैज्लां बोथोर सफैयोब्लाथ जोबोर बा गोबां अखा हायोना। आरो बे गोबां अखा हानायनि जाउनाव बिदिनो दैमा दैसाफ्रा लोब लोब देरबोयो। नङा होमबाना आरो बे देर देरबोनानै बे हायेन ओनसोलफ्राव बिदिनो खुरखानानै बा हा मोजां गिसि गानानै जों सुबुं माहारिनि जोबोद खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना दैया।
औ औ।
बेराफारसे खहाबो खालामो गुबुन फारसे मोजांबो। ना नोंथां थांब्ला दैया?
औ।
हनै दा हायेन ओनसोलाव दैबाना जानानै खुरखा फैनानै जोबोद माने खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनगासिनो ना इदिनो गामि ओनसोलाव लोमसावनानै बिदिनो बाद बे बागान खुरखानानै जोबोद हालाय हाफाय बा खाराव माराव खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना। मिथिंगा खैफोद मिथिंगाजों खैफोद मोगा मोगि जानायखौ। बेनिखायनो दैया मोजांबो आरो माने खहाबो खालामो।
औ औ औ नों नोंथाङा जेरै बुंदों नंगौ सैथो बाथ्रा। जेरै दैया खहा खालामनाय आरो मोजांनिबो मोनसे माबा थायो बिदिनो बुङोबा जों दा दैलां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो गोबां अखा हायो बिनि अखा नांगौनि अखाखौ हाय माने गोबां अखा हानायनि जाहोनाव माने गोबां दै बाना फैनाय नुनो मोननाय जायो गोबां दै बानानि जाहोनाव जोंनि जिब जुनारबो बिदिनो दंफां लाइफां बिदिनो आरो हा खुरख बोनाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो जेराव जोंहा गोबां खहा जायो बिनि उल्था आरो बुङोबा जोंनो दैखौ दैबाना नङाबाबो जाया जोंनो दैबाना खौबो नांगौ जानानै फैयो सानसे समाव जोंनो गोबां नांगौ जाना फैयो जों बोरि हाफोरा माने बोरि हाफोराव दै मोना जाहोनाव जों माइ आबाद मावनो हायि जायो माइ आबाद गैयाबा जों बर' सुबुं बा जोंनि माहारि बर' सुबुं माहारिफोरा माने माइ ओ आबादावनो सोनारो थायो नालाय इखायनो जोंनो दैखौ गोबां नांगौ जानानै
बानाखौ नांगौबो जायो आरो माने दै दै दैमा दैसानि दैया माने बाना जायोब्लासो माने ओरै दैया दावखोयोना ओरै दैखर दंखर बायदिसिनानि दैफ्राबो आरो
औ औ बेनिखायनो जोंनो माने दैखौ माने सोब समावबो नांगौ जायो आरो मोजांबाबो गाख्रिबाबो जोनो माने खौ नांखागौ जायो बे जाहैबाय जोंनि मिथिंगायारि माबा बेखायनो जों बेखौ खौ होबथानोबो हाया ओंखायनो जोंनो दैखौबो नांखागौ औ ओंखायनो जोंनि थाखाय बियो मुलाम्फाबो आरो एसे माने खहाबो खालामनाय जों नुनो मोननाय जायो आरो ओमबा नोंथां बे जोंनि बे दान्दिसे सम सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबायमोन आं नोंथां
औ औ दे नोंथां माने समाबो जाना फैयोना दे